औ नोंथां औ नोंथां औ खोनादों नोंथां
औ नोंथाङा दायो फ्रि दंना
औ फ्रि दं नोंथां
होमबा आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदों फिथाइ सामथायाइनि सायाव नोंथाङा एसे अननानै फोरमायनो हागोन नामा
बिदिनो फिथाइ सामथाइ होननानै बुङोबाथ' बिदिनो जोंनि ओनसोलाव बिदिनो थाइजौ खान्थाल आनारस ओमफ्राय लेरख' लिसु बिदिनो मुदुफुल थालिर
औ औ
गोबां रोखोमनि फिथाइ सामथायाइ मोनो आरोना ओमफ्राय बिदिनो दा गोलोम बोथोर बोथोराव मोनग्रा जेरै आनारस खान्थाल थाइजौ लेरख' मानि बेफोरखौ मोनो दा दा बोथोराव बिदिनो आनारस होननानै बुङोबा जेनेबा आनारसनि थावनाया गोदै बेखौथ' बयबो मिथिखायो ओमफ्राय बिदिनो आनारसखौ माने आनारस फिथाइ मोननो थाखाय मानि गिबियाव माने आनारसआव जे बिफां थायो जेनेबा बे आनारसनि माने गोजौ बागोआव जेनेबा माने बिफां बायदि थायो आरोना जेनेबा बे खौ हानानै माने आनारस फिथाइनि गोजौआव थानाय बाहागोआव हानानै माने बेखौ मानि गिसि एबा हासार गोनां जायगायाव गायना होनांगौ आरो ना ओमफ्राय बेयाव जेब्ला बे बिफां बायदि बिलाइखौ गायगोन अब्ला बेनो उनाव गावनो हारसिं रोदा सुनानै बियो लासैनो माने आनारस फिथाइ मरहैफिनना माने लासैनो देरलांनानै आनारस फिथाइ होफि बिदिनो थाइजौ खान्थाल होननानै बुङोब्ला बिदिनो थाइजौ खान्थाला बिदिनो खान्थाल होननानै बुङोबा खान्थालनि खान्थाला जेब्ला मोनो अब्ला गोदै जायो ओमफ्राय बिदिनो मानि जायगा लायै जायगा बिदिनो हासार गोनां जायगायाव जेनेबा खान्थाल बिफांखौ गायना होदोंबा बांसिन गोदै जानायखौ नुनो मोनगोन ओमफ्राय मानि बारा हासार गैयै एसे रानस्राव जायगायावब्ला जेनेबा बिनि थावनाया आलादा जागोन मानिे बिदिनो जायगा लायै जायगा फिथाइ सामथाइनि थावनाया मानानि एसे आलदा आलदा जायो आरो आरोना ओमफ्राय बिदिनो गोथां समाव दै सुहां बिदि जायो ओमफ्राय बिदिनो लोगोसे
थाइजौ थाइजौ होननानै बुङोब्ला थाइजौनि थावनाया बिदिनो गोदैबो जायो गोखैबो जायो गोथाङाव बांसिनानो गोदै जानायखौ नुनो मोनो जोङो ओमफ्राय लोगोसे माने बेखौ गिबियाव माने थाइजौ बिफां गायनो थाखाय माने गिबियाव थाइजौ बि फिथाइयाव जेबा जेनेबा थाइजौआवथ' थाइजौआवथ' बेगर थायो बे बेगरखौ जोङो माने हा सिंङाव फबना होनांगौ ओमफफ्राय बे फबनानै जेब्ला बे बेगरा सेवलांगोन अब्ला सेवलांनानै माने गाजा ख्लियो आरोना। ओमफ्राय बे गाजाया जेब्ला खिलिनानै देरबोयो अब्ला माने बे लासैनो देरबो देरबो जेब्ला बिफां फांसे गिदिर जायो अब्ला बियो माने फिथाइ होनो माबा लायो आरो। बिदिनो बिबार बायोरोब फासआव ओमफफ्राय बिदिनो फिथाइ थायो आरोना ओमफ्राय बिद बिदिनो थाइजौ फिथाइखौ मोनहैफिनो बिदिनो थाइजौ फिथाइजों मोननाय लोगोसे थाइजौ फिथाइ जेनेबा थाइजौ थनाया बिदिनो बेबो बिदिनो जायगा लायोै जायगा अब बा जेनेबा हासार गोनां जायगायाव गायदोंबा बांसिन गोदैसिन जागोन ओमफ्राय बिदिनो हासार गोनां जेनेबा एसे रानथ्रावबा बेबो बिदिनो माने आलदा आलादा जायो आरोना बिदिनो जायगा लायै जायगा। बिदिनो थाइजौ बिफांङा गिदिर जायो बांसिनानो।
औ औ।
ओमफाय बिदिनो थाइजौ बिफांजों जेनेबा थाइजौ बिफांखौ बिदिनो दंफां बाथाम बिदि बानायनायाव बाहायनाय जायो जेनेबा न' बांदुनो थाखाय जेनेबा बेफोरबाव टेबोल सियार बेफोरबायदि खामानियावबो बाहायनाय जायो जेनेबा बेबायदिनो बेजों लोगोसे थालिर बिफां होननानै बुंङोब्ला थालिरनि थावनाया गोदै खायफाबा थालिरखौ बागान गायनायखौ नुनो मोनो आथि खालाव बांसिनखौनो माने बागान गायनानै रां आरजिनायखौ बांसिन नुनो मोनो बिदिनो थालिरखौ बिदिनो थालिरजों गोबां रोखोमनि बिजनेसफोर बानायो जेरै मेथाइ बानायो जेरै सक्लेटफोर बायदिसि जा कम्पानिफ्राव बानायनाय जायो बिदिनो ओमफ्राय फ्लेभारफोर बेफोरबायदि बानायनायाव बायनाय जायो थालिरखौ।
औ।
लोगोसे बे थालिर बिफांखौ जेब्ला एबा थालिर बिफांखौ गायो अब्ला माने थालिर फिथाइखौ जेनेबा मोनखांनायनि उनाव माने थालिर बिफांखौ गायना जेनेबा थालिर बिफांखौ जेनेबा दानस'ना होनांगौ आरो ना जोंहा दानस'नानै गावनो उनाव लासैनो मानि गाजा जेनेबा खिलिफिनो आरो ना माने फांसे बिफांङानो माने गोदान गोदान खिलिफिनबाय थानानै माने फिथाइ होबाय थायो थालिर बिफाङा। ओमफ्राय बिदिनो लेरख' फिथाइ होननानै बुंङोबा लेरख'नो थांनाया बिदिनो गोखै, गोदै जायो बांसिनानो ओमफफ्राय गोथां समाव माने लेरख' फिथाइखौ जानाय जाया जेब्ला मोनो अब्लासो जानाय जायो। ओमफाय बिदिनो लेरख'खौ माने लेरख'नि बिफाङा जेनेबा दंफां बायदि महर माने महर बियो दंफां महरबाबो बिदिनो फिथाइ होयो बियो। ओमफाय बिदिनो मानि गोबां रोखोमनि जेनेबा बिदिनो ओ जल'फि बा थाइगिर मानि बेफोरबायदिनो जोंनि ओनसोलाव गोबां रोखोमनि फिथाइ सामथथायफोर मोननाय जायो आरोना बेबायदिनो फिथाइ सामनायनि थावनाया अबबा अबबा गोदै अबेबा गोखा अबेबा गोफा माने गोबां आलदा आलदा जायो ना फिथाइ सामथाइ थावनाया। अब्ला नोंथाङाबो जेनेबा नोंसिनि ओनसोलथिं माबायदि फिथाइ सामथाइ थाइ मोनो औ जेनेबा नोंसिनि ओनसोलनि फिथाइ जायनो फिथाइ सामथाइ थावनाया माबायदि बेफोरनि फारसे एसे
औ औ औ नोंथां औ ओ होनबा नों नोंथाङाथ माखासे बुंलांखाबाय ना फिथाइ सामथाइ जेनेबा मा मा फिथाइ ओ थ फिथाया मोनसे जोंनि देहानि थाखाय बुहुत मोजां मोजां बुस्थु फिथाइफोरखौ जानांगौ मोनसे बे नेचारेल सुगार जाय गोदै गोदै बेबायदि होनाय जायो नोंनि देहायाव ओ बिसिबां गोदै बिसिबां गोदै दं बेखौहाय ओं ओ नांगौखिनि गोदै नांगौ बेफोर फैयो आरो थ फिथायाथ अनेक ओ नोंथाङा दसे सिगां बुंलांखाबाय थाइजौ खान्थालनि मानि ना थाइजौ खान्थाल ओ फिथाइ लायै फिथाइ आलदा आलदा टेस्ट जायो आरोना आरो दा दा गोलोम बोथोरावथ जोङो थाइजौ खान्थाल आनारसखौ बांसिनो ओ बांसिन जों नुनो मोनो आरो नोंथाङा बुंलां ओमफाय आनार आनारसया आनारसनि टेस्टआ एसे गोदै जायो औ नंगौ एसे गोदै जायो आ आनारसा देहानि थाखाय बुहुद ओ मोजां बुस्थ थु नोंनि देहायाव जे नांगौ फाइबार बेखौहाय ओ ओ माखासे ओ होयो आरो फिथाइफोरनि टेस्टया फिथाइ लायै फिथाइ बेलेग बेलेग जायो आरो ओ जेरै फिथाइ फिथाइफोराना जेरै आं ओ ओ थाइजौफोरा आफपेल आंगुर बिदिनो दालिम बिदिनो मुदुफुल बेफोरो फिथाइ लायै फिथाइ आरो फिथाइ लायै फि थाय भिटामिन होयो जेरै दा दाल दालिमफ्राबो दालिमा गोजा सिङावहाय फिसा फिसा गोजा खालारनि जायो आरो ओ बेफोरो नआव नआव गायनाय दालिमफोरा बिदिनो साबसिन जायो आरो बियो ओ नोंनो देहायाव जि नां जि नांगौ फाइबार आरो माखासे थै थैनि थाखायबो मोजां जायो नों थै नोंनि ओ थै बारायनायावहाय मोजां खालामो दालिम फिथाइया आरो मुदुफुल फिथाइ मुदुफुल फिथाइ होनोबा जों ओ बयनियावबो ओ बांसिनानो जों नुनो मोनो मुदुफुल फिथाइखौ मुदुफुल फिथ फिथाइआ ओरैबायदि मोजां बुस्थु खि ओ बेना देहानि थाखाय बहुत मोजां बुस्थु आरो जेरै ओ नोंनि ओ जेनाखि डाइजेसन डाइजेसन खालामनायावहाय बियो हेफाजाब होयो मुदुफुल फिथाइखौ जोङो ओ ओंख्रिबो जानो हायो आरो गोथाङै ओंख्रिबो जानो हायो आरो गोथाङै जों खाजिबो जानो हायो आरो मोनबा मोनबा मोनबाबो जोङो गोमोन हिसाबै जों जानो हायो ओ बियो देहानि थाखाय जेनेबा मुदुफुल फिथाइआ नोंनि देहायावहाय बिराद मोजां खामानि होयो आरो ओ गोथाङै जाबा मोदुफुल फिथाइखौ साबसिन जायो नोंनि नि माखासे हजम बुस्थुफोरखौ हजम खालाम खालामो आरो नोंनि माखासे ओ बेमार आजारफोर जायोबा बेफोरखौहाय मोजां जायो आरो नोंनि देहाखौ ओ थि बिदिनो थिग लाखियो आरो फिथाइ लायै फिथाइ ए खान्थाल फि फिथाइफोरखौहाय जों बांद्राय जायोबा जेरै खान्थाल फिथाइखौ बांद्राय जायोबा जों उदै दुनाय मोनोथ खान्थाल फिथाइफोरखौ नों आरो गरमबो मोनो गरम बोथोराव बांद्राय खान्थाल फिथाइफोरखौ जों जानो नाङा आरो नोंनि देहानि थाखाय जों उदै दुयोबा उदै सानाय मोनो अ ओक्षथ जोङो मुलि जानांगौ जायो देहानि थाखायथ खान्थालखौ फोरखौहाय बारा जानो ना नाङा आरो खान्थाल फिथाइखौहाय जेनेबा जा जाबाबो लिमि नि जानांगौ आरो ओ थाइजौ नैबे थाय थाइजौ खौ खिन्थु जाजायो थाइजौखौ फुं समाव बिदि जाननांगौ आरो आरो आं मिथिनो मोननायाव आरो फिथाइ सामथायाइखौ जोङो जेसेबां हागौ एसेबां ओ फुंनि समाव बांद्राय बाराद्राय फुङावबो नङा फुंनि समावहाय जों ब्रेकफास्टफ्रावहाय जों जानांगौ ओ सानजौफुनि समाव जानांगौ मोनाफ्रावहाय जों जानो नाङा आरो बेराफारसेथिं होनोबा फिथाइ थाइबेंआथ' जेनेबा फिथाइयावनो गोग्लैयो आरो ना बेबो ओंख्रि जाजाग्रा बुस्थु आरो गोथाङै जों खाजि जाजाग्रा बुस्थु गोथांयै खाजि जाजा ओ गोथांयै जुदि जोङो ओंखामफोरजों ओरोयनो जाजा हायोबा जोङो थायबें खौहाय बांसिन जोङो सिनाखि नांगौ ओ बेफोरखौहाय जोङो फाइबार बांसिन थायो नालाय थाइजौआवहायथ' जों बेखौ थानायखौ जों नुनो मोनो आरो आरो जाय मानसिहा बेमार आजार जेनेबा सुगार बेमारफोर जों भुगिनांदों बेफोर मानसि फोराहाय गोदै मोनजायाथ' गोदै जानो लुुबैयो नोंनि देहायावबो माखासे मानसिनो गोदै नांगौ गोदै नांगौ जायो नालाय थ' जोङो गोदोनि जायगायाव जोङो आपेलखौ बाहायनो हायो आरो ओरै दं ओ नारें खमला नारें खमला नारें खमलाखौबो जो जायो बा सुगार जानाय मानसिफोरा नारें खमलाफोरखौ जानांगौ आरो नारें खमलाफोरखौ बाहायनांगौ नारें माबाफोरखौ आरो ओरै होनो जोङो जोंनियावथ' बां बयनियावबो गामिफोराव न' न'आव जोङो नुनो मोनो खि नारें लेबु नारें लेबुआबो नोङो गरम दिनावहाय ओ सरबतफोर लोंबा जोङो देहाखौ थाजिमबो मोनो आरो माखासे गेस जानाय बुस्थुफ्राबो खारो आरो जोङो नारें लेबुखौहाय फाननानैबो जोङो रां आरजिनोबो हायो नारें लेबु बागान बा नानै बिदिनो नोंनिफ्राय फोरखौबो खमायनायावहाय नों फुङावहाय दै गुदुंजों लोंनांगौ आरो नारें लेबुखौथ' बेफोरो मोजां आरो नारें लेबु बेफोरो नों फैसाबो बेराफारसेथिं नों फैसाबो आरजिनानै नों ङो गावनि नांगौखिनि जानाय बुस्थुफोरखौहाय जोङो आरजिनो हायो आरो बेबायदिनो फिथाइ सामथाया फि साम बुहुत मोजां जोङो बा फुङावहाय जानांगौ सानजौफुवआव जानांगौ मोनायाव जानो नाङा खारन हजम खालामनो हाया अबा अबा फिथाइफोरखौ होनबा नोंथांजों राय लायनानै जों मिथिनो मोननि बाथ्राखौ मिथिबाय एसेयावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां?
औ दोनथ' जाासिगोन नोंथां
अके